हेल'
अ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ दे।
नोंथाङा नोंथाङा आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ आं मोजाङैनो खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओ आङो दा नै ओरैनो जिरायनानै दं इनिफ्राय मैगं सायनो लागासिनो आं।
अ मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथां।
आं दालिजों बहल इनिफाय दावदै होफाना संनो नागिरदों। औ।
हारसिं दं नामा नोंथां?
आङो हारसिङनो दङ औ।
अ अ। ओ नोंथाङा न'आव थायो ना बाहेराव थायो?
उम आङो बायजोआवनो थायो।
औ अ।
औ।
होनबाथ' नोंथाङा दा मा ओंख्रि संनो नागिरदो होनदो?
आं जेनेबा दालियाव बहल होफागोन आरो बहलखौ एनिफ्राय ओमफाय दावदैबो होफागोन आरो।
औ दे होमबा नोंथाङा औ नोंथाङा होनबा। उम दाथ'ओ बहल दाउदै रुनायबा बहल ओंख्रि संनो नागिरदोंना? ओ बेखौ मारै संगोन नों नोंथाङा खोथाबानो जाबाय दे।
अ औ जायो। सा आं माने ओ गिबियावनो दा दाउदैखौ रुग्रोना लादों आरो। उम दावदै दावदै रुनाया जा बायानो मोनबायानो। ओमफ्राय ओ दसे उनाव। बे दावदैखौ आङो माबागोन। ओ जिरगोन रुनाय नालाय एनिफ्राय ओ जिरखांनां इखौ थावआव एसे एवफ्रामगोन आरो। दाउदैखौ बेनिफ्राय बे दाउदैयाव पियास। दो बानलु जे दे होगोन हाननानै। ओ बेनि उनाव ओ दालि ओ सुगोन ओमफ्राय बे दालिखौ बेहाय होजाबगोन आरो। दावदैजो औ ओमफ्राय दालिखौ। होजोबनाय लोगो लोगोनो ओ बेनियावनो मा होनबा माबा खौबो बहल खौबो जेनेबा हाखानाय बहल आरो हा लानाय। बेखौबो आङो होजाबगोन बेहाय। ओमफ्रायाय होनानै दसे एरसि एरखांनाय बेनिफ्राय दसे दोननानै बे मस्ला मस्लि देनायफोरखौ होसिगोन आरो जेनेबा सामब्राम गुफुर इनिफ्राय ओम जा थिजालौ बा ओ जिरा एसे बिदि होनानै बाराथ मस्ला होआ देलाय सामब्राम गुफुर फोरानो मेन जाहैबाय सामब्राम गुफु फोर ओह बेखौ होसिगोन।
औ नोंथां।
उम मोनसे ओह मोननैसो होनो थाखाय बावलांबाय जेनेबा बुंनो माने संख्रि आरो हालदि माने रंखौबो होगोन आरो ना। बे एरनायावनो एव फ्रामनायावनो। बेनिफ्राय बेनि उनाव। औ दैखौ होनानै जेनबा गोदौ होसिगोन आरो। एनिफ्राय जेब्लानोखि जेनेबा दालि आर रुयो होमबानिया आङो। ओ संख्रिखौ सानायनानै। खांसिगोन आरो। ओ बेखिनियानो बेबायसा संगोन आङो। ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दा।
दङ ओरैनो जिरायला बायनानै मोनाबिलिनि ओ बारहावा जागासिनो दं।
आतसा माने बोथोरा माबैसा होनोमबा नोंथांमोननिथ थिंजाय दा।
जोंनिथिंजायथ जोबोद गरम।
अह नंगौ नामा ओ जोंनिथिंजायबो। गरमानो जायो दाथ गरम बोथोर नालाय आरो जोबोर गरम। जायो माने आङो। गामि ओनसोलावबो थाया नालाय आङो गरमानो जायो औ।
आंबो नोंथां गामि ओनसोलाव थानाय जाया नालाय। ओह दाजो ताउनारिआ एरियायाव दंफैयोना आंबो बिनि थाखायनो माने जोबोद गरमागरबा बारासिन आरो।
औ नोंगौ। ओमफ्राय नोंथाङा होमबा फुंनिफ्राय सिखारनानै दासिमहालागि मा मा मावखो?
ओह फुंनिफ्राय सिखारनानै आंङो जिथिया औ जेरै हम हमनानै ला ओ एल पि स्कुलनिफ्राय फुरायनानै न'आव थाबाथाय उन्दुनायनि रथिं आ बेलेग जायोना। आंनि रुटिना माने बेलेग। जिथिया आंनिया ओद टुवेल्भ रिंगानिफ्राय ओ मोनानि ओ दाइन रिंगासिम आंना क्लास जायो। बेनि उनावहायो आंङो माने फैनानै रेस्ट लायो। बिनि उनाव आं सिटाडि खालामो बा फरायो। ओ उनावहाय आं दाथ' जोंनिया एगजाम सोलिगासिनो दं। बिनि थाखाय आंङो फुंनिफ्राय आं फुंङाव सिखारदों फ फर रिंगायाव सिखारदों बिनि उनावहाय आंङो ओह ओ थानाय सम फोर आंङो ओह थ नै रिंगासिम आंङो स्टाडि खालामदों फरायदों। बिनि उनावहाय स्टाडि खालामखांनानै आंङो ओ जिनै रिंगानि नै रिंगानिफ्राय जोंना एगजाम दंङमोन नालाय। ओ याव आनजादखौ होखांनानै ओ दा दंङ आरो। बेनो दंङ दंफैयो जिरायनानै बा दसे ओरैनो मबाइल नायनानै दंफैयो आरो दाथ' स्टादिजों' जाथ'वा ओरैनो। माने गोलांला बायनानै दं आरो।
अ आतसा आतसा औ
नो नोंथाङा
आङो आङो बिब्दिनो आंना दिनै सिखारनाया एसेबां गोबाव जादों माने स्नि रिंगाफोराव आङो सिखारदों आरो फुंनि। बेनिफ्राय सिखारखांना नै आङो जेनेबा मोखां गन्थं सुग्रोना लाबाय। ओमफ्राय थ' हारसिं भारायावसो थायो थायो नालाय ओ जेनेबा मोनानि जानाय थोरसिफोरखौ आं सुवाखैमोन आरो बेफोरखौ सुग्रोना लाबाय जेनेबा फुङाव इनिफ्राय सुखांनानै आङो बिदिनो मबाइल नायनायजों लोगोसे जेन'बा ओ ओंखाम ओंख्रि संनो फुंनि फुंनि जानायनि थाखाय संनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो। इनिफ्राय ओ बेनि गेजेरावनो आङो मबाइलावबो जेनेबा जानबुंआवबो ओ बायदिसिना बिदि भिडिअ'फोर नायनाय जायो आरो। ओ जाय आंनि बे ओ आनजादनि थाखाय माने मदद होयो आरो। आनजाद माने आङो ओरैनोथ' फरायसा नङा थेवब्लाबो आङो बे बादायलायनाय आनजादनि थाखाय जायखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो ना ओ बादायलायनाय आनजाद कम्पिटि टिभ सा ख्रिफोरनि बेनि थाखाय आङो प्रिपियार खालामगासिनो आरो माने नाजागासिनो। ओ मोनसे फिसा फिसौ मावो थेवबाबो आरो नाजाबावदों। बेफोरनि माने भिडिअ' नायै नायै आङो संनो लादोंमोन आरो। बेनिफ्राय फुङाव आं आङो ओरैनो आलुजों ओ केरेला नामा बुङो केरेला काक्रेल बुङोना बेखौ संदोंमोन आरो, ओमफ्राय बेखौ संखांनानै जा खांनानै आङो थांबाय खामानियाव जेन'बा ओमफ्राय खामानियाव थांनानै जों दसे रेस्ट लाहैबाय इनिफ्राय जिरायहैबाय, ओमफ्राय सानजौफु समाव बिदिनो साहाफोर लोंनो थाङो आरो। खामानियाव ओमफ्राय बिदिनो ओजोंनो खामानि मावनानै ओमफ्राय दा न'आव ओइ माने रुमाव आंनि भारा न'आव मोनफैबाय आंबो। ओमफ्राय मोनफैनानै दा ओरैनो जिरायनानै दाथ' थाबायदिंगासिनो आंबो जेनेबा ओंख्रिखौ दा दसे उनाव संसिगोन। लाहार फाहार खालामगासिनो माने। ओ बेखिनियानोमोन आरो। ओमफ्राय
आंनाबो औ बुंदे नोंथां
दे नोंथाङा बुंग्रोदो नामा, मायबा बुंनो नागिरदोंमोन ना
सानफ्रामबो बिदिनो दिन थाङो आरो आंना आंबो माने आंबोथ' न'आव थानाय जायाना आंबो हस्तेल टेलावसो थानाय जायो। औ जानाय लोंनाय थ' जोंना थिग जाखाया। बयबो मिथिखायो। मानो होनोबा न'नि माने न'नि बाहेराव था नाय होनबानो जानाय लोंनाया थि जाखाया। बयबो इखौ माने मोजां जाङै मिथिखायो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों बाहेरायाव जुदि नों बाहेरायाव थायोबा बेलेग दाब दाब जायगा याव थायोबाथाय नोङो बिसोरनि जानाय लोंनायाथ' बेलेग जाखायो बा बिसनि रटिं बेयाव थानाय बा बेयाव था नाथाय नों बहुद सोलायो आरोना नों जुदि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा जेरैबा फुङाव सिखारायनानै बा स्टादि खालामोबा फरायो। बा क्लास थां ङो बा स्कुलाव थाङो खामानि मावो फुंनिफ्रायनो बा ओ नोगोरावहाय बिब बायदि नंङा माने बे बायदि नंङा मानो होनोब्ला ब्ला ओ नोगोरावहायो ओ जोंनिया जुदि फुंनि सा ओ ब्रै रिंगाया मरनिंबा बिसोरनो ओ जि बा जिसे रिंगाखौ मरनिं हिसाबै बाहायनाय जायो आरो। बा जोंनि ओ गामि ओनसोलावहायो हमनानै ला ओ जोंङो बाजारफोर थांङोब्ला जोंङो ओ फुंङावनो थांङो बा नयथा बा दस ओ नाइन बाजिबा जि रिंगाबायाव थांङो। बे नोगोरफोराव माने मोनानि ओ स्निनि रिंगा बा दाइन रिंगायाव मोनानि बाजार खालामनाय जायो आरो। मोनो बुंङोल्बा जोंङो गोजोनाव थानाय जायोब्ला जोंङो फरायनायनि अनगा गुबुन- गुबुन माने जब मावनाय बा गावनि जिउ खुंनो थाखाय ओ मावनानै थाफैनाय मानसिफोर नावबोथ मिथिखायो। दाब- दाब जायगा दं माने जेरै ओ गुबुन- गुबुन जायगानि थासारिया माबायदि बा बिनि गाननाय जोमनायनि लोगोसे माने बेयाव सिखायनायनि थाफैनाय जायो आरो। जों जुदि गामि ओनसोलाव जेरै जोंङो ओ बर'फोरा दख'ना गानो बेलेग-बेलेग हारिनि मानसिफोरा गावसिरनि ओ थान माने गाव सोरनि हारिनि दख'ना गानो जेरै इदि गानो नालाय जोंनि माने हा बेहाय नोगोर नोगोर होनना बुंङोब्ला बेहाय जेबो हारि राव जेबो गैया जाहैयो आरो नोंबा नों आंनिबा आं बेफोरबायदि गैया जाहैयोबा जोंङो उन्दै निफ्रायनो जाबोबाय थानाय बा माबाबोबाय थानाय बेफोरबो माने बहुद माने बेलेगाव थानाय माने गोमालांनो हमो। जों हमनानै दा न आव थाब्रा जानाय आदारफोरखौबो जोंङो थि ताइमाव जानाय जायो। बा जोंङो हमनानै ला हस हटेल बा निजि रुम थानाय जायोब्ला बा नों निजि गावबा गाव थानाय जायोब्ला जों जानाय आदारफोराबो बुहुद टाइमबा नोंनि समा सोलायनो हमो आरो थासारि लोगोस दे। औ जायगाजों लोगोसे बिराद
औ सम जाबाय नामाथाय नोंथां।
अ ओं नोंथां होमबालाय दिनैनि बे जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ बाय दे नों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे।